अ हेल' नोंथां
नोंथाङा आंनि माथोखो खोनादों बा
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामगासिनो।
दं नोंथां जनानै ओरैनो नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो गामिथिं फाखैसे फैदों र' नोंथां। बेनिफ्राय। खबरा
दं नोंथां आंना गेजेरावनो ओमफ्राय नोंथांनालाय मा रखम?
आंनाबो बिदिनो ओ गेजेरावनो दंथ'यो।
बेनिफ्राय नोंथांमोननि मिथि गायनाय फुनाया दासान्दि माबादि सोलिगासिनो दं?
नोंथां जोंनिथिं गायनाय फुनाया बिदि बिदिनो जोबफ्रामबायानो जोंहानाथ' जोब्बायानो ओमफ्राय बेलेगनि एसे एसे दंबावो ओमफ्राय नोंथांमोननि जालाय
जोंनि जाबोन नोंथां बिदिनो गायनाय फुनायलाय जों हारिया जोब्बायानो दे बेनिफ्राय गुबुनफोरनियाबो बिदिनो जौ होलांनायनि लामायावसै आरोजा दंबावो सानैसो लाबावगोन बिनि उनाव जोबसिगोन आरो बेफोरो बिनिफ्राय नोंथाला लाय ओ दासान्दि माइ गायनाय ओ दुब्लि बोथोरा गासै खै बिगाासो दङ?
नोंथां जोंहा गासै तिन बिगा दङ। ओमफ्राय जोंहा तिन बिगाखौबो बायसमुथि गोजासो गायदों ओमफ्राय नोंथांलाहालाय?
जोंहाबो बिदिनो गासै ओ दङ पास बिगासो। ओ बिदिनो गायखांबाय आरो जोंहा गोथौआव जेरै जावायनाय माइ गायो बिनिफ्राय बोरियाव बेखौनो लेसि खोथियाखौनो गायो आरो जों निथिं
ओ बिनिफ्राय नोंथाङआाथ' बै तिन बिगायाव माइ गायो होननाय खोनानो मोनदों आङो बिनिफ्राय ओ बै तिन बिगाखौ नोंथांला न'आवनो गायोना ना थिखा होयो बेफोरखौबो एसे फोरमाय नामा जाबाय नोंथाङा।
नोंथां जोंहा तिन बियगाखौ न'आवनो गायो मानोना जोंहा न'आव एसे मानसियाबो दङ ना। बेनिखायनो जोंहा न'आवनो गायो खोथिया फुनायफोराबो न'आवनो दंजोबखायो जों दादामोनजों लोगोसेनो ज' नांनानै फुयो ओमफ्राय गायनाय फोराथ' आरो आइमोनानो गायो लोगो नांनानै ओमफ्राय मालाबा एसे दुब्लिखौ बुरजा होबा सावरिबो लिङो बिदिनोसै आरो।
औ बेनि जोंहाबो बिदिनो ओ न'आवनो गायगासिनो दं आरो ओ बाखि आरो दंबावो नालाय बेफोरखौ जेरै हाजिराबो होदों बिदिनो न'बो गायदों बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिं जेरै खोथियाखौ फाला सिस्टेम फोयोना आखा सिस्टेम फोयोना हाजिरा फुयो आरो बैफोरनि बै फुनायफोरनि ओ जेरै रां बेफोर राङा बेसेबांसो लायो नोंथांमोनथिं?
अ नोंथां बेफोर जोंनि जा खोथियाखौ फुयो जोंनियाबो बिदिनो थिखा सिस्टेमबो फुयो फाला सिस्टेमबो फुयो आरो। हाजिराबो फैयो आखहाबो फैयो आखाइयाव ओमफ्राय जोंना जिबा रां लायो आरोना ओमफ्राय बिदि फालला सिस्टेम फुनायाव फाललासेयाव आदस' लायो। ओमफ्राय नोंथांमोननि जालाय राङालाय बेसे बिदि फुनायाव?
जों मिथिं नोंथां ओ बेफोरबायदि फालला जोंनिथिं फालला फुयो फाल्लायाव जोंनि थिं नौस' बिनिफ्राय बिदि आखा सिस्टेमाव फैयो बिदि खोथिया गाहायाव खोथिया लाना खोथिया राङा आरो जोंनिथिं खोथिया गाहायाव जेरै सैद' थाखा फन्द्र' थाखा बिदिनो आरो खोथिया गोजौआवबो माने खोथियानि हिसाबै जोंनिथिं फुयो आरो ओ बिनिफ्राय हाजिराबो फुयो आरो जोंनिथिं नोंथांनावनि बेफोरखौथ' आं मिथिनो मोनबाय दा आं नोंथांनाव गुबुन मोनसे जे सोंनो नागिरदों बेफोरनो जाबाय जेरै कम्पिउटार होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो। ओ बै कम्पिउटारखौ बै कम्पिउटारखौ जोङो मा मा बायदि खामानियाव बाहायो आरो बै कम्पिउटारखौ बाहायनो थाखाय मा मा बेसाद नांगौ जायो आरो बे कम्पिउटारजोंनो जों माबायदि खामानि मावलांनो हायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होबानो जाबाय आरो।
ओ जों नोंथां कम्पिउटारखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै एप बानायनाय इया ओ गावनि खामानि मावनाय बेफोरावबो बाहायनो हायो। आरो कम्पिउटारजों लोगोसे माउस थाफायो बेनि उनाव किबर्ड थाफायो आरो नोंथाङा जुदि कम्पिउटारखौ पास खालामनो लुगैदोबा नोंथाङा एक्सट्रा मनिटरबो बायनानै कानेक्ट खालामनानै कम्पिउटारखौ सि स्पिड खालामनो हायो दा ओमफ्राय जों बांसिनानो नरमेल सुबुङा कम्पि फिटारखौ गावनि माने पार्सनेल दिटेलस लाखिनिनो थाखा बाहायो आरोना।
अ बेेनिफ्राय ओ बेखौथ' नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आङो बेनिफ्राय जेरै मबाइल इन्टारनेटजों सालाय जानाय जेरै मबाइल फनबो दं बै मबाइल फनखौ खौ माबायदि खामानियाव बाहायनो हायो हायो आरो जोङो मबाइल फन मबाइल फनजोंनो जोङो ओ थांनानै दङ होनबाबो
थांनानै दङ होनबाबो जों माने गोरोन्थि जाया आरोना बेफोर मबाइलनि बागै नोंथाङा एसे बेखौबो फोरमायना होबानो जाबाय।
औ नोंथां ओ मबेल मबेल होनब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायोआनो दा ओमफ्राय मबाइलावथ' जों गोबां खामानि मावनो हायो मोजांबो गाज्रिबो ओमफ्राय बाहायनो हायो मानोना जों बेनिफ्राय गुबुन जायगायावबो रायलाय हरनो हायो खबर सबर सोंनो हायो मानोना सिगां मबेल गैयामोन दा बेनिखायनो एसे खस्थ'बो जायोमोन दा नाथाय मबेल दंना बेनिखायनो दाबसे जायगानि नाथाय गुबुन दाबसे जायगायाव रायलाय हरनो खबर सोंहरनो बेनि थाखाय गोरलै जायो आरो।
औ नंगौ ओ नोंथांनियावथ' आं बेफोर बाथ्राखौ मिथिनाय मोनबाय आरो नोंथांनाव ओ सोंनो लागा कुइसन मोननै दंबावो बेफोरखौ आं सोंगोन ओ नोंथाङा जेरै ओ दासान्दि मा खालामगासिनो दं?
नोंथाङा आं दा दं बिदिनो ओमफ्राय दाथ' जोंना हायार सेकेण्डारि एक एगजामा जोबखाबायमोन दा बेनिफ्रायनो ओमफ्राय आङो बि ए आव एडमिसन सन लानानै दा ओरैनो दंथयो मानोना कलेजबो खुलिथ'वाखै नालाय बेनिखायनो न'आवनो दंथ'यो माइ साय गायनायफोराबो जोबजोबखाबाय बेनिखायनो एसे न'आवनो दंथ'यो ओरैनो ओमफ्राय नोंथाङालाय?
आंबो नोंथां आं बिदिनो ओ दा गरम बन्द'बो नालाय ओ आं दा डिग्रियाव फरायगासिनो दं आरो फाइनाल इकजामबो जोब्बाय जोंना ओमफाय आगस्ट'फोराव लासै खुलि हैैगोन दा गरम बन्द'खाय न'आवनो दंथ'यो बिनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर खेला गेलेयो नामा?
औ नोंथाङा आं फुटबल गेलेयो भलिबल गेलेयो ओमफाय क्रिकेटबो एसे एनला गेलेयो
औ नोंथाङाथ' बेफोरखौ गेलेयो बेनिफ्राय नोंथांनाव बेफोरनि बागै मिथि लुगैदों जे नोंथाङा फुटबल ओह माबे जायगायाव गेलेयो बेनिफ्राय फुटबल गेलेनो थाखाय खैजोन मानसि नांगौ जायो आरो। बै फुटबल गेलेनो थाखाय जोंनो मा मा महसे नांगबाबौ जायो नोंसाय नोंथाङा एसे सुंद'यै फोरमायना होबानो जाबाय।
नोंथां आङो फुटबलखौ जोंनि एसे गामि खाथियावनो फिल्ड दं नालाय बेयाव जों गेलेहैयो जोंनि गामिनि लोगोफोरजोंनो ज' लोगो नांनानै। ओमफ्राय फुटबल गेलेनोथ' मान जोबोर बुस्थु बुस्तु नांद्राया ओ जुथा जरासे नांगौ ओमफ्राय बल नांगौ जायो नोंथाङा जुथा गैयाबाबो आथिं खालिजों गेलेजायो आरो नाथाय जुथा थाबा एसे सेफटि जायो आरोना मानोना। गुबुन जुथा थानायफोरा नोंथांखौ गेलेनायाव गानो होननाथ' गाया नाथाय गास्लाबनाय थाङो आरो बेनिखायनो जुथा थानो नाया एसे मोजांसिन जायो आरो।
औ बेनिफ्राय नोंथाङा बे खेला जे गेलेयो नोंथाङा बेलेगनि क्लाबफोरजों गेलेफेरदों गेलेफेरनो मोनदों नामा
ओहो नोंथां आं मोनाखैनो दा बरथमान गेलेफेरनो इदि। ओमफ्राय नोंथाङा मोनदों नामा?
औ नोंथां आङो गेलेनायालाय फुटबलखौनो गेलेयो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन क्लाब। गेलेयो बिदिनो हायेर थाङो आरो ट्रफिबो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन लाबनो मोनबाय आरो आङो। बेलेगफोरजों बेलेगनि जानानै गेलेनो थाङो बिदिनो बिदिनो गेलेनो मोनबाय आरो ओमफ्राय नोंथाङा जेरै भलिबलबो गेलेयो होनना बुंदों बै भलिबलखौ माबे टाइमाव गेलेयो बिनिफ्राय भलिबल गेलेनायाव खैजोन नांगौ बे बल गेलेनायाव आरो मा नांगौ जायो। बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
नोंथां भलिबल गेलेनायावथ' जों ग्रुप ओह मोनसेयाव द जोन थायो आरोना। ओमफ्राय भलिबल गेलेनायावथ' बल नांगौ ओमफ्राय नेट नांगौ। ओमफ्राय भलिबलखौ जों एसे गोजां बोथोराव गेलेयो आरोना माने सेप्तेम्बर अक्ट'बर सोनिफ्राय स्टार्ट खालामो आरो। ओमफ्राय जोङो। उ मथामथि मारस सोआलासे गेलेयो आरोना ओमफ्रायथ' फुटबल गेलेनाय जायो एप्रिलसोनिफ्राय बेनिखायनो जोङो। सय मास सात मास भलिबलाव टाइम होयो आरो।
औ बेनिफ्राय बै ओह क्रिकेट थ' गेलेयो होनना बुंदोंमोनना नोंथाङा आं क्रिकेटनि बागै क्रिकेटनि बागैबो सोंनोसै नोंथांमोननि जायगायावनो दं नामा फिल्डआ आरो बै क्रिकेट गेलेनायाव खैजोनसो मानसि नांगौ जायो? आरो बै क्रिकेटआव जेरै फुटबलाव लेफारि थायो बिदिनो बेयावबो दं नामा बेफोरखौ एसे फोरमायनाबानो जाबाय।
औ नोंथां क्रिकेट गेलेनायावथ' गासै जिसे जन मानसि नांगौ जा आंबो बारा मोनथिया खिन्थु गामियावसो गेलेनाय ना जोंहा बेनिखायनो। स' जों एसे जेजों थायो ओइजोंनो मिलायना गेलेयो आरो। ओमफ्राय आं ले फारिनि बागैबो एमान मिथिया नोंथाङा जुदि मिथिगौबा एसे आंनोनो फोरमायना होदो।
औ नोंथां ओ जेरै ओ बै क्रिकेट गेलेनायाव ओ जेरै एम्पियार होनो बेखौ बियो जेरै अफार सान नो बिदिनो ओ न' बल अवाइट बल थांनाय खौ बि ओ इमपियारा हमो आरोना बेफोरखौ नोंथांनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ मिथिना मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां गोजोन्थों।
अ गोजोन्थों नोंथां